हेलौ
हेल'
हेलौ औ खोनादों ना?
खोनादोना?
हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों। होनलाय?
औ मोजां ना खबरा?
औ खबराबो मोजां।
औ मा खालामदोंमोन?
दं ओरैनो ज'नानै।
औ हेलौ
औ बुंलाय?
औ खोनादों ना?
खोनादों दे बुंबाय था।
अ औ नोंथाङा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मा सानो?
हारिमुनि सोमोन्दैथ' बारा साननांगौ गैया। माने हारिमु होनबाथ' ओरै मिथिखायो।
औ नंगौ
मोनसे जानाय लोंनाय, रंजानाय बाजानाय, गाननाय जोमनाय, बायदिखौ लानानै मोनसे हारिमु बेरखाङो आरो माने। बेखौनो हारि बुंनाय जायो। जेरै
नंगौ
जानायनिफ्राय लानाय लोंनायसिम रायज्लायनाय भाव फेसन मानसिनि केरेक्टार बायदिसिना मोनसे हारिनि बे थानाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाखौनो हारिमु बुंनाय जायो ओरैनोथ'। आरो माबाफोर?
आरो जेनेबा हारिमु होननानै हारिमु होनायफ्राव जेनेबा हारिमुखौ जों मोनसे हारिनि आयना होनननैथ' सानना लायो न'?
औ बुंनाय जायो।
औ जेनेबा हारिमुवा जोंनि हारिनि आयना होनननै मानो होनबा मोनसे हारिनि जि मानि सिनायथि बेयावनो हारिमुवानो बेरखां जोबो नङा होनबा?
औ बेरखांनोथ'।
गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै माने फारफ्रोमथि फारफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायनो मा ओ जेनेबा हारिमु थाब्लासो माने मा मोनसे हारिया सिनायथि मोनो। नंगौ ना नङा?
नोंगौथ' मोनसे हारिनि सिनायथि जाय मोनसे हारिखौ माया सिनायथि होयो होनबा हारिमुवासो सि नायथि होयो नालायथो बेनिखायनो हारिया मोनसे आयना जाहैबाय नालाय बुंजाबाय आरो हारिया मोनसे आयना होनना बुंजानाय जाबाय।
नंगौ
हारिजोंसो मानसि माबा बे हारिमुजोंसो मानसिनि ब मा हारि बेखौ सिनायनो हायो नालायथो। बेखायनो हारिमुखौ आयना बुंनाय जायो आरो माने
नंगौ जेरै जोंनि जोंनि बर' मानसिबा दख'ना गाननो नङा होनबा द ख'ना हौवा मानसिफ्रा गामसा बेफोथ' बेफोरावनोथ' जोंनि हारिमुवा रोखा बेरखाङो जे बर' हारिया जेनेबा गावनो दानानै गाननाय जोमनाय बेफोर गासिबो बेरखांजोबो। नङा होनब्ला? जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बो हमना ला लाना गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि जानाय लोंनाय सोलियोमोन दाबोथ' बेफोरबायदिनो जायो।
औ बिदिनो जायोथ' आरो
उम खारै जानाय नाफाम जानाय बेफोरो नङा होनबा? अनला खारै जानाय। अनला खारै जानाय बिथिंनिफ्राय आरो सबाइ खारै जानाय खारै बानायनाय गासैबो बेफोर माने जों थांना थानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जि मावनानै जाबोदों बेफोरखौ दिनैसिमबो ला खिबाय थादों बेनिखायनो जोंनि मा हारिया बुहुमाव सिनायथि जादों। नङा होनब्ला?
जादों
जों बेफोरखौ जुदि दासिम बावगारनायमोनबा लानाय मोनबा जों सिनायथियानो मोननाय नङामोन।
नामोनथ' आरो
दा जेरैबायदि मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जों दख'ना गाननानै थाङोब्ला बुंनो बुङो जों अ बर' मानसि बियो बिसनि माने बिसनि हारिया बेफोरबायदिखौ गानो बुहुत समायना मोजां नुयो बा बिसोरबो ट्राइ खालामनोसो सोंबावो नङाना?
नोंगौ
जोबोद समायना आरो
आरोबाव
आरोबाव हु ओरैनो ओ दख'ना खौनो जों गाननाय जोमनायाव फ्राय बुंनो हायोना दख'नायानो जोंनि मेइेन गाननाय जोमनाय जिहेथु ओ बा हाबा हुखायानो जा समाजावनो जा बेफोराव जों दख'नाखौनो गाननाय नुनो मोनो। लास बिथिंजाय हौवा हौवा मानसिफोरखौ ओ मोनसे न'आव थानायाव जेखियानो जाया मानो खिन्थु समाजनि माबा मोनसे खामानि जाबा हाबा हुखा जाबा जों गामसा गाननायखौनो नुनो मोनो नङा हो
उम नुयो थ' आरो
प्लास बिथिंजाय आर'नाइ आर'नायानो जोंनि हारिनि एकदमबारे सिनायथि नंगौना नङा?
नोंगौ।
आर'नायानो आर'नायाथ' आथिखालाव गोबां मानसिजोंनो सिनाय जाबाय गोबां मानसिफोरनोनो होयो बयबो मिथियो जे बे आर'नाइया जाबाय बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बा मोनसे नेरसोन होननानै दा बुहुमाव सैजोबो सिनायथि जादों। जाहाथे जों बेफोरखौबो उनहालागै लाखिलांबाय थानो हायो। बेनो जोंनि नाजानाय आरो नङा होनबा?
हेल'
औ।
ओ मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैबा माबायदि जागोन?
हा हा?
मोनसे हारिया हारिमु गैयाबा माबायदि जागोन ओरैनो?
मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैयाबा बे हारियानो थैलांगोन बे हारिया खुनु माने गावनि सिनायथियानो गैयाब्ला बिसोरखौ सोर सिनायगोन बिसोरखौ सोर माबा खालामगोन बे ओरैबाबो थैलांगोन। बेखायनो माने हारिमुवानो एकदम मेन आरो मोनसे हारि थांना थानायनि थाखाय आरो बे हारिया गोजौ फारसे जौगालांनो थाखाय बुहुमजों गासैजोंबो सिनायजानो थाखाय जों माने हारिमुखौ रैखा खालामनोनो नांखागोन माने हारिमु
हारिमु गैया माने नोंगौ नोंगौ।
हारि हारिमुजोंनो जोंनि सिनायथि जों जे बर' होननानै बुंना लानो हादों मानि थाखाय बुंना लानो हादों जोंनि हारिमुखौ मिथियो सुबुंफ्रा गुबुनफ्रा मिथियो अ बे बर' हारिनि मानसि होननानै। गुबुन हारियानि बिथिङावबो बिदिनो बा जों गुबुन हारिखौ दा मारै सिनायदों जों बिसोरनि हारिमुखौ नुनानैसो जों सिनायदों जुदि बिसोरो जों बिसोरनि जेबोखौनो मिथियामोनबा जोंबोथ' बिसोरखौ सिनायनाय नङामोन बा जों बिसोरबो जोंखौ सिनायनाय नङामोन। दा गासै
गासै जाथियानो गावबा गावनि हारिमु दङ जाय हारिया हारिमु दं जों बेसोरखौसो सिनायदों सिनायदों।
आरो बिसोरो गोजौ फारसे जौगालांनो हादों बुहुमाव सिनायथि मोनदों।
बिसोर हाबो गैयाबा बिसोरहा बो सिनायजानाय नङामोन।
हारिमु गैया माने मोनसे जाथिया जिउ गैया माने।
नोंग
बेखौनो आं बुंनो सानो आरो नों
नोंथाङा मा सानो? आंबोथ बेखौनो सानो। हारिमुवासो मोनसेस हारिखौ सिनायथि नालायथो।
नोंगौ।
बेखायनो माने जेबबो मोनसे हारिनि सिनायथि थाहिबायदि जायिनाङा माने। रावजों बिसि सिनायजायि रावजोंबो जेबो बुंजायि माथो होजायि लामा सामाफ्रावबो सिनायजायि
नोंगौ।
बिदि जायोन आरो माने मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैया होनबा। माने बिराद कियारलेस जागोन आरो माने बिथांमोनखौहाय मोन बे हारिखौहाय माने जेबो मान सनमान दोननाय नङा आरो।
नंगौ नंगौ माने सिनायथि गैया मानो बेसा। औ नंगौ।
मोनसे समाज जाना मा जानो आरो हारिमु गैया माने गैला आरो जेब बो जिउवावहाय।
गैया नोंगौ।
जेरै मोनसे हारियाव राव थुनलाइ गैयाबा बे हारिनि सिनाय थि गैया बेबायदि जासिगोन माने बे हारिमु गैयाबाबो। आरोबाव माबाफोर?
आरो जेरै जोंनि जों धोरोमनि फारसेबो बुंनो हायो जोंनि हारिमुआवनो गोग्लैयो जिहेथु बेबो जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम नंना नङा? जों बाथौ थौ धोरोमनिफ्रायनो जोंखौ सिनाय थिं जे बर' हारिनि सिनायथिया माने जों बाथौ धोरोमजोंबो सिनायथि जायो नंगौना नङा? बेबोथ' धोरोमाबोथ' मोनसे हारिमुआवनो गोग्लैयो दा जों बर' मानसि होनबानो जोंखौ मा मोनसे अ बिसोरो बाथौ सिबियारि सुबुं बिदि होननानै जोंखौ सिनाय थि मोनो बेबो जोंनि हारिमु। बेफोर बेखौबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फुजिबोगासिनो आरो उइनावबो फुजिबाय थागोन आरो जों जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनाया जों गासैबो बर' सुबुंनि दायथ'। आं बेखौनो सानो। आरो जुदि माबाफोर दङबा जोंखो फोसाबनानै लानो हानाय सानखांथिनो हानाय गोहो गुन साफ्रोमबो सुबुंनाव थानो नांगोन। माने नों जेसांहायो एसां फोसाबना फोसाबना लानो नांगोन।
फोसाबना लानो नांगोन औ गाव गावनि हारिमुखौहाय औ गाव गावनि हारिमुखौ सिथाबना हामना खालामनांगोन
नंगौ नंगौ
गाव गावनि हारिया मोजां जाबानो मोजां जागोन आरो समाजफ्राबो मोनसे हारिया माने मोजां मोजां फैन आरो
मोजां सिनायथि मोनगोन
औ बयजोंबो बाखनाय जागोन।
नंगौ।
बे हारिया थेथारलै थोथार होननानै
नोंंगौ
बयजोंबो बुजि गाहाम हामलायनाय हरजागोन आरो
जुदि नो हारिमु दं होननानै
हारिमु दं होननानै जानला मोनला बाहायनानै गाज्रि माबा आखु दिन्थिबा बेथ' मोजां बेथ' मोजां हाबा नङा नङा आरो जों
जों माने साबना
सारना हामना गोजौ फारसे बोरै खालामलांनो हागोन बोरै ज जों जोंखौ बाखनायगोन जोंखौ बोरै बेफोरखौसो जों साननो नांगोन नङा होनबा नंगौ
माने बेनो दे जे हारिमुखौ जों माने मा मोजाङै लाखिनांगोन साबना हामना खामा लाखिनांगोन आरो गुबुनजों सिनायजानांगोन बाख्नायजानांगोन
हेलौ
औ बुं दे बुं औ जागोन दे दे